हेलौ नोंथां नोंथाङा दायो औ
औ फ्रि-फ्रि-फ्रि रायलायजायो
नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दै दायो ओरैनो दंथयो
औ जोङो होमबा माबा मिथिंगानि सायाव दसे माबानि रायलायनि
सावरायनोस औ मिथिंगानि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ थिंगा खादोंदा
मिथिंगाया जोंनि थाखाय माबायदि
उम-उम
खो-खोनायाखै
मिथिंगाया जे माने माबायदि जोबलांनो हमदों
आथिखालाव ना
औ
ओ आं बुंग्रोनोसै होनबा एसे आ आंनिखौ मोजाङै खोनादों दा नोंथाङा
औ खोनादों
आं बुंग्रोनोसै होनबा ना एसे आथिखालाव औ आथिखालाव मिथिंगा जोबलांनायाथ गोबां जाहोनफोर दङ मिथिंगा जोबलांनायनि ओ गोदोनि सम समाव मिथिंगाया खौ जों सुबुं माहारिफ्रा माखासे आइजेंफोरखौ बुथुमनायाव जों मिथिंगानि मुवाफोरखौ बुथुमोमोन आरो गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय आइजेंफोरखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमोमोन नाथाय आथिखालाव आ मानसिया गोबां आ मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनानै गावनि थाग्रा न बानायदों गावसोरनि आ नांगौ जानाय माने बायदि रोखोमनि कारखानाफोर खुलिदों बेफोर मिथिंगा जोब जोबलांनायनि मोनसे मोनसे जाहोना आथिखालाव मिथिंगा जोबलांनायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ ओह जों बांसिन सुबुं माहारियानोखा सुबुं माहारियानो फोजोबस्राङो गावसोरनि थाग्रा जायगा बानायनाय ओ गावसोर सोरनि माबा मोनसे आ कारखाना कम्पानिफोर बानायनो थाखाय मिथिंगाफोरखौ मिथिंगाखौ फोजोबस्रांनानै सुबुं माहारिया ओ माने सेटेल जानानै थायो आरो दा बे मोनसे मिथिंगा जोबलांनायनि जाहोन होन दा आहोम ओम जोंनि मानसिफोरा नांगौनि बारा मिथिंगाफोरखौ आथिखालाव फोजोबस्रांबाय गावसोरनि
उम खोनादोंना हेलौ हेलौ खोनादों ना हेलौ
आ इनिथि थिब गोनां जानानै फैबाय आरो
औ
गोबां बां सुबुं माहार खैफोद गोनां जागोन इयुनाव जेसेबांखिनि मिथिंगाया खम जालांगोन एसेबांखिनि जोंहा गोबां प्रब्लेमजों जुजिनानै थानो गोनां जागोन जेरै बोथोरनि प्रब्लेम मालाबा अखा हानाय माला बा अखा हायि बालाहामा जालांनाय बायदि गोबां प्रब्लेमफोर जागोन आरो दैबाना जानाय बारहुंखा जानाय बेफोर माने मिथिंगानि थाखायनो जायो आरो जेब्लासिम मिथिंगाया मोजाङै थाया अब्लासिम आ बे फोर गोबां रोखोमनि खैफोदा नुजायो आरो जोंनि आ जोंनि माबायाव आ मिथिंगानि दिग गेजेराव दा बेफोरखौ आ मोजाङै लाखिनो आथिखालाव मानसिफ्रानो इनिसियेटिभ लानो गोनां जानानै फैबाय आरो दा मिथिंगा जोबलांनाया बे बादि जानानै फैदों दा आ नोंथाङा माने जों सुबुं माहारिफ्रा गोदो मिथिंगानिफ्राय माबायदि आ गोदोनिफ्राय दासिम मिथिंगायाव सोनारनानै माबायदि थांनानै थाबोदों आरो गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माबोरै बुथुमनानै लादों बेफोरखौ एसे फोरमायथिनानै होलाय
सुबुं माहारिया गावनि थांना थानायाव
औ
औ म
सुबुं माहारिया ओ सियांहाय माने बिदिनो मि थिंगानिफ्राय दंफां लाइफां अ बिदिनो बुथुमनानै माने बिसोरो दिनो न बनायदोंमोन अ दंफां लाइ फांजों उ दिनो अ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै बिसोरो मैगं थाइगं बेखौ जादोंमोन बिदिनो माने बिसोरो जिउ खुंबोदों आरो गोदोनिफ्राय दानि दानि नायबोला थ गोबां अ मिथिंगाया खहा जाबाय दानि बे जेनेरेसनाव ओ बेबायदि गोबां गिदिर गिदिर फेक्टरिस बनायनाय अ अ बिदिनो बाइक सालायनाय गारि सालायनाय गोबां माने खहा खामबाय आरो जोंनि बे माबाखौ मिथिंगाखौ अ बिदिनो आरो गोबां सुबुंफोरा माने ओ दंफां लाइ फां बिदिनो ओमफ्राय बांसिन दाननानै माने बिसोरो नांगौ खामानिफ्राव बाहायनाय बाहायबाय नाथाय उम मिथिंगा नि अनजिमाया खमायलांगासिनो आरो गोबां माने खम जाब जाबाय ओंखायनो जों माने। ने होब खिथानांगौआ बेखौ। आरो जोङो मिथिंगा। मिथिंगानि गेजेरजोंसो जोङो दंफां लाइफां थाबासो। जोङो बिदिनो हा
औ।
थांना थानायनि लामाखौ माने। मिथिंगायासो । मोजां होयो नालाय।
उम।
औ। हेलौ। खोनादों दा नोंथां।
खामानियाव बाहाय आं बिदिनो जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय बुथुम निलायोनसैफ्रा नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नंला आरो माने ना। आह ओम ना मिथ थिंगानि गेजेरावनो ओह गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर माबा मोनसे ओ खालामनो थाखाय। जायगाथ नांगौ जायो नालाय बेफोरनि थाखायनो माने मिथिंगाफोरखौ फोजोबस्रांबाय दंफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय दा बेफोरबायदि दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो आह गोबां मिथिंगाया माने गुबुंले जालांबाय आरो आथिखालाव आरो गोबां रोखोम रोखोमनि आह कारखानाफोर दङ जायफोरानोखि मिथिंगाखौ माने गोबां खहा खालामो बै खारखानाफोरनिफ्राय गोबां गाज्रि गाज्रि गेसफोर ओंखारो। बेफोरखौ माने मिथिंगाया बोजोब नानै लानो गोनां जायो बेयाव माने मिथिंगाया ओह गुब गुबुंले जायो बारहावाफ्रा गुबुंले जायो। जोंनि बारहावाफ्रा। जेरैबायदि गारि मथरफोराबो आथिखालाव गोबां ओंखारबायानोसै। जेसेबांखिनि ओग गारि मथर पेट्रल बा डिजेलजों खारनाय गारि मथर बेफोर माने जोंनि मिथि मिथिंगा एसेबाबो खहा खालामो आरो बिसोरनिफ्राय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोराबो बेफोरखौ मिथिंगायाव मिथिंगाया माने बोजबनानै लानो गोनां जायो बेयाव माने मिथिंगाया जोंनिया खहा जायो आरो आथिखालाव जे एसेबांनो बेफोर जाबाय थागोन एसेबांनो जोंनि मिथिंगाया खहा जागोन आरो।
औ औ
बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ जोङो खमायनांगोन बिफां लाइफां गायनायफोरखौ जों इनिसियेटिभ लानो गोन माने बिफां लाइफां दानफायो फांसे दानफायोब्ला बिनि बारा बिफां लाइफां गायनाय बेफोरबायदि इनिसियेटिभफोरखौ लानांगोन आरो हयथ आथिखालाव जोंना सरकारा बेफोरबायदि इनिसियेटिभफोरखौबो लादों नाथाय एसेबां माने जाफुंसारनायखौ नुवाखै आरो। दिनै गायदोंबा गाबोन सम बे फोरनो दानफायनाय बा माबाबा मोनसे माबा दंफांफोराथ थांनानैनो थाया ओरैनो गायदों ओरैनो थैलांदों बिदि बेफोरबायदिसो जानायखौ जों नुयो आथिखालाव दा बेफोरखौ गोख्रों खालामबावनो हायो आरो सरखारफ्राबो मिथिंगाखौ रैखा खालामनो था दा जोंओ जेसेनो मिथिंगाया खम जालांगोन जों अक्सिजेन लेभेलाबो खमायलांगोन नालाय दा बेफोरखौ इनिसियेटिभ लानांगोन आरो जों गभारमेन्टफोराबो दा नोंथाङा माबा मोनसेफोर बुंबावगोन नामा बुंनो हागोन दे
मिथिंगानिफ्राय माने मिथिंगाय मिथिंगायावथ' गोबां सुबुं फोर बिदिनो माने बांलांनो हमबाय गोबां माने बिदिनो मानसिफोरा ओ बे माबा मा होनो मेथाइफोर जालाबायनानै बिदिनो प्लास्टिक माबा माबि गारोना बेजोंबो माने गुबुंले जानो हमबाय जोंनि मिथिंगाया गोबां माने बे गेसफोर ओंखारनाया
औ
उम
प्लास्ट मिथिंगाखा खालामग्रा बेफोरखौ बबेबा मोनसे फेक्टरि बा बेफोर मिथिंगाखौ खहा खालामो आरोना प्लास्टिकआ ओरैनो हारसिं गारनानै दोनोब्ला हा माने हाफोराव खहा खालामो आरो सावनानै गारोब्लाबो बे माने बिनि गेसा मिथिङाव खौ माने बारहावाखौ खहा खालामो आरो बेफोरबायदि जायो प्लास्टिकआ दा ताइमा समाबो जाबाय ना नोंथाङा माबाफोर बुङोबा बुंबावनो हागोन बा दोनथनोबो हासिगोन आरो
दा
खोनायाखै नोंथां
नोंथां होनबालाय दोनथनो सैदां
औ औ दे दे नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय मोजां थाय उनफोराव लोगो मोनगोन दे